हेलौ हेल' हेल' औ औ खोनादोंनो
ओंखाम जाखांबाय? औ होमबा फ्रि ना?
औ फ्रियानो दे दा। ओ मोनसे टपिकनि सायाव आदानि सायाव सावरायनो औ औ औ जागोन दे मा आयदानि सायाव सावरायनो? आयदायाथ' जाहैबाय ओ माबा मा होन दै बानानि सायाव सावरायनो सानदों औ औ जागोन दे दाथ' बिराद दैबाना जागासिनो औ औ।
नोंथांङा ओरैनो निउसफोराव नुदोंमोन नामा मायाव-मायाव दैबाना जादों?
औ ओ दैबाना जानायथ' बिदि निउसाव दा साननैसो नुगासिनो माने जेराव अ अरणाच लनि मोनसे निउसाव नुदों आरो अ-अ दैबानाजों माने गोबां मोनसे गामिखौनो माने लानानै थांजोब नाय बुखारनानै न' गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जा नाय जिब-जुनारफोर आरो न'-बां गोबां बिदिनो खहा जानायखौ नुनो मोन्दों आरो निउसफोरनि गेजेरजों। औ-औ आरो बे अरुणचलनि अनगायैबो जोंनियावबो जादों ना आसामनि अनगायै बे आफाद औ औ औ माने बिदिनो जायोआनो आरो गोबां लखिमपुर खैजा माने दै जायगाया एसे गोथौ ना बिनिफ्राय दैया बानाया थाब थाब जानाय बिदि मोनो आरो। औ आरो बे फाग्ला दैेहायावबो फाग्ला दैेहानि थिंजायबो बिराद दैबाना जायो दा औ जायो औ थ एबार जाथ'वाखै आरो ना माने औ जागोन खोमा खिन्थु दा दासिमला औ
बिराद दैबाना जायगायावबो बिराद गामि माने मोनसे गामिखौथ' फुरा माने लांखार जोबबाय आरो ना माने खुख्लानानै लांजोब्बाय। गामियानो माने आथा ससेयानो गैला माने बेलेगावसो खारजोब्बाय आरो ना बेनिफ्राय
औ फाग्ला नालाय दैमायानो औ-औ माने फाग्ला बि खेसोननो फैनानै लांखाजोबो खोमा आरो
ओमफ्राय दाथ' मा दैबाना जानायनि जोंनि सुबुं सुबुंफोरनिनो माबा होनांगोन इखौ माने मावनाय होननांगोना?
औ
अखा जेनेबा अखा हानाय बा क्लायमेट बोथोरनि माबाया माने मोनसे माबायावनो थि माबायावनो थाला आरो ना। बेलेग बेलेग माने दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो आरो अखाबा ओरै बेबायदि हाद्रायो अखा हायाबा हाखाया बिदि जानानै माने मानसि
मानसिफोरनि जादों आरोना बे
आ बेखायनो दै बानाया दा जाबाय थायो आगोलथ' बांद्राय जायामोन जाबाबो गोबाव गोबावनि उनाव जायोमोन। दानिया माने बोसोर फ्रोमबो दैबानाजों माने गामि लोमनायखौ नुखायो आरो ना आरो बिराद मानसिबो थैयो। जायनि गेजेरजों बिराद माने खहाबो जायोना मानसिफोराथ' थैयोबो। मानसिफोरा थैबाथ' आरो मा खहा जाबावनो माने मानसि थैनायसै बेसे गोदोर खहा जाबावनो। बेनिफ्राय आरो मानसिफोरनि जेनेबा सम्पित धोन सम्पति बा माइ आबाद बेफोरबो खहा जायो बिराद न' बां सब लोमसावजोबो जिब जुनार थैयो। बिराद खहा जायो आरो ओंखायनो दैबाना होनबाथाय दा अरुणाचलनिखौनो बिराद मानसिबो थैदों ना? ओमफ्राय आरो न' बां माने सब माबा जाजोबखादो आरोना बायजोबदों।
औ औ औ माने हरखाबै फैनानै माबा माबानाय बायदि जानाय बायदि जा माने रावबो पाता मोनस्लाबसै आरो ओमफ्राय गोबां न' बां गामिफोरखौनो बुखारनानै लांजोबबाय गोबां खहा खालामबाय बिदिनि ओमफ्राय आरो जेनेबा मानसिया थांनानै दं मानसि थांनानै थाब्लाबो माने बिथांमोननि गोबां खहा जालांबाय बिथांमोनहा मा खालामना जागोन मा मावगोन बिदि माने गोबां प्रब्लेमाव गोलैनो गोनां जासिगोन बेफोरबायदि जाबाय आरो औ फुरा बायसन बायदि जाबायना माने फारसे फैस गोरानै सार्ट न'निफ्राय लानानै बा गावसिनि जायगा मायाव मायाव गामि गायसननानै सागोन सिखोना माने दाथ' मोनसे गामिनि मानसिफोरखौ दा मोनसे गामियानो बायजोब्बाय होननाय बायदि जाबायना मोनसे गामियाव गोदान जायगायाव थांनानै न लुयो गोन मायाव थैगोन मा मावहैगोन जाहैगोन बिराद खस्थ' जनायगोन ओमफ्राय
आरो आथाइयाथ थैबायानो सोरबा गथ गथायबो थैदो सोरबा बिमा बिफाबो थैदो
औ - औ नखरैनो थैनाय खायसेनाथ बिदिनो दुखुुनांथाव आरो प्रेजन्ट बेफोर आसलथे मानसिनि थाखायनो जादों आरोना आंनि मथेबा आरो माने साननानै नायबा मिथिखायो आरो ना मानसिनि माबायानो जानांबाय आरो औ दोनबां बिफां- लाफायनानै बांद्राय बे बिल्डं सिलिं लुनायावनो औ औ नंगौ बिदिनो जेनेबा नों दा नों गुवाहाटि सोर फ्राव नायनो थांब्लाबो नुयोदि ओ गोबां बिदिनो लामा बिलडिं गोजौ गोजौ खोजोब्बाय ओमफ्राय दा दै गलांनो थाखाय लामायानो गैया माने दै नालाफ्रानो गैया माने ब्लक गोजा गासिबो बिनि थाखायनो गुवाहाटि बायदिफ्रावबो माने एसे अखा हाबानो दै ज जानाय लामाफ्राव बिदिखौ नु नुनो मोनो आरो
औ बेयावथ माने गुवाहाटियावथ एसे अखा बानो दै एकदम दैबाना आरो एसे बेयावबोथ बुहुत मानसि थैबाय नै एबार लास्ट दाख्लैसो थांनायाव अखा हानायाव मा होनो बिराद दै माबाया थांनो जायगा गैयिनि मानसि थैनायखौ खोनादोंमोन आं थाबो
खोनादों द्रेन्दावनो गलांनानै सासे थैनाय औ बेखौ बेदि जायो आरो औ मान गोबां उसुबिदाबो खालामना होयो मानसिफोरनि थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि राहा बिदि गोबां असुबिदा जायो आरो जोंना ओमफ्राय हनानै ला औ गोबां खस्थ उम
इमारजेनसि बाथ थ आरो माने बिराद माबा आरोना मेडिकेलफोराव थांनोबा जेनेबा पेसेन्टफोरा जुदि इमार सिबा माथिं थांगोन माथिं थांगोन बिराद दिगदार जायो आरो मायाव थाबा गुवाहाटियाव माने बेफोरबायदि टाइमाव आरो ना अखा बिराद जुब जुब हाबाथाय माने एसे गिखानांसिग आरो दै दैया माने थांनो लामा मोनखाया बेफोरखौ माने एसेनाय नाय नायनांगौ आरो ना सरखारारफोरा एसे लामाफोरखौ थिग खालामना होबा मोजां जायो आरो ड्रेनफोरखौ दाथ एसे जे जेनबा द्रेनखो ओ माबा खामद आर ना रिपेयार खालामनानै मोजां खालामना होदो आगोलथ बिराद द्रेनफोराद ओरैनो मोनसे मोननै माब खुला जानानै थायोमोन बि सथिंनो मानसिफ्रा थाबायोमोन ना ओमफ्राय माने मालाबा गलांनोबा हाब्रनो चान्स जायोमोन बिदिनोथ जेनेबा मा मानसिफोर बहुत थैबाय सोरबा- सोरबा बासिदबो बाबबो माने बुहुतआनो थैदो आरो ना थैनायखौ खोनादो बेखफोरखो दा एसे माबा ला दो आरो ना
अ ओ नै बार हथाया जायोब्लासो खामानिखौ मावो होननाय बायदि सिगाङाव माने सानखाना नै मावनाय बिदि खम आरो। औ बेफोर माने जोंनि सुबुंफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो जायो। दैबाना फैनायनि गेजेरजों बिदिनो गोबां हा हु न बां गोबां खहा जायो जोंनियावबो जेरै जोंनि खाथियाव मोनसे दैमा दंङ बे दै जोंनियाथ हाफोरखो खुरखाना लांजोबबाय आरो जोंनि जायगायावबो जोंनि खौबो बिदिनो जोंहाथ' हाया माने बिदि बार' बिगा बिदिसो दंमोन आरो। ओमफ्राय दा दैमा खुरखानानै माने फुरा सय बिगासो लांखाबाय आरो दा सय बिगाासोलसै बेफोरबायदि थायबनि माने जोंनिथिंबो बिदिनो खुरखा जोब्बाय माने फुरा आबाद मावनाय हाखोनो खुरखानानै लांफिबाय ओमफ्राय मानसिनि दा एकदम फुरा न' खाथि खाथि मोनफैबाय आरो ना। औ
एकदम माने न' सेरावनो दैमा जिं होनजासिगोन आरोना ओरै आगानसे बारबानो मोननाय दुगैनो जि सु नो माने बेयावनो एकदम बिराद मानसिफोरा दानिया एकदम खाथियावनो आरो आगानसे बारबानो मोनो आरो। बेयावनो दुगैयो बेयावनो माबायो खिन्थु जेथिया दैया बारियो बा अखा बोथोर फैयो होमबानिया बिराद गिनांगो आरो ना।
गोबां खहा खालामो दै बानाया जेनेबा जिब जुनारफोराबो मालाबा बोहैफालांबाय मा ओमफाय थानो जायगा गैया माया दैजलां बोथोरावथ' दाथ हनै जानोसैआानो जोंना दाथ' जेबोआनो जाबावाखैना दैबाना जानायनि दंबावोसो गोजान औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो जायो बेरादनो दैबाना बिराद गामि बे जोंनि मोनसे दरसे गामि दङ बेखिनिया माने आधा गामियानो बेलेगावसो खारजोब्बाय दा औ औ ओमफाय आरो न'खरनैसो दङो आरो बे न'खरनैसो माने एखदम जिंङावनो दं आरोना दैमायानो बे ओ न'नि उनथिंजायनो आरो न औ फुरा खाथि-खाथियावनो माने औ बेयावनो बिसोरो माने दुगैयो बेयावनो जि सुयो थोरसि माबा माबि सुला बायो आरोना। बिराद ओरैबायि खाथियाव मोनफैबाय दा बिसोरबो खारनो नांसिगोन बेबायदि आरो साननैसो थानानै बेबायदि अबस्था मोने खिनथु दैया इमान माबा टाइमाव जेनेबा अखा हानाय टाइमाव दै जायो ओमफ्राय बेलेग सिजोनाव दै गैया फुरा रानस्राव रान जोबनाय दैया एसेल' जायो। गेजेरावबो थायो ओमफ्राय फुरा गुवार माबा जायो आरो ना बाला गोजा जायगा औ औ ओमफ्राय बे अखानि सिजोनावल'सो दैया बुदथि जासिगोन औ नङाबा दैयानो गैया। औ औ औ ओमफ्राय बिदि दै खाथिफ्राव न'फोर थाबाबो गिनांगौ जायो ना माब्लाबा समाव जेनेबा दैज्लां बोथोरफ्राव ओ माब्लाबा समाव माने फैनानै बुखारलांबा मा होनो हरफ्रावनो फैनानै जुदि खुरखानानै लांब्ला बिदि माने पाता मोनस्लाबा बिदि जायोना
बिदिनो जायो बांसिनानो बे दैबाना जानायफोराव मानसिफोरा थैनायफोरा बेजोंथ' हरखाबै फैयोना मिथिस्लाबा हरफोराव फैना होबा माने दैबाना जानाया ओरैबायदि हरखाबै फैना होयो द सेनो माने माला फैयो फातथा मोना
माने माला फोसाब बिदि जानाथ' मानसिफ्रा थैला बायो खारनो टाइम मोना आरो बिदिनो बुहुत फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय बिराद माबा जायो आरो ना बिजाबफोराबो
बा खारफा लांजोबो दैजों बोहैनानै बि बुहुद एरै जानाय जाथाय नुदों आरो निउसफोराव
बेयावनो दोनटसै नामा औ औ जागोन दे बिदिब्ला
द